हेलौ।
औ खोनादों दा?
औ नोंथां खोनादों नों हेल औ नोंथाङा खोनादों ना?
अ खोनादों दे।
नोंथाङा बोरैहाय दङ?
औ आं मोजाङैनो दङ' दे।
अ अ आंबो मोजाङैनो दङ' दे नोंथां। ओ आ आं थांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ औ दे बुं दे।
औ बिदिब्ला जोङो ओ बैसागो फोरबो आयदानि सायाव एसे सावरायनि नामा नोंथां?
औ औ सावरायजायो।
ओ गिबियावहाय आं बैसागोनि बागै नोंथाङनो एसे फोरमायथिना होग्रोनोनि नामा?
औ औ दे फोरमायदोलाय
उम हेलौ
औ हेलौ
माने बैसागो होनब्लाथाय जोंहा माने बैसागोआ बरफोरनि जोबोद रंजाथाव मोनसे फोरबो आरो ओ जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा माने बैसागोखौ जोबोरैनो गाजा गोमजायै फालिबोखायो नङा होमबा?
ओं उम
अ थिग बेबादिनो जेनेबा बैसागोखौ ओ थारैनो मोननै बाहागोआव राननाय जायो जेरैहाय मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागो अ जोङो गिबियाव मैसौ बैसागोखौ फालिग्रोनाय जायो जेरैहाय मोसौखौ जोङो सैथ त्र दाननि जोबथि सान एबा लास्ट दिनाव माने जों मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो जों बे मोसौ खौ थुखैनायाव माने गोबां फिथाइ सामथायाइफोर नांगौ जायो जेरैहाय दिगलिलिटि थार राय बेबादिनो हाल दै फाइनालाव फान थाव गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाय नांगौ जायो आरो जोङो बे फिथाइ सामथायाइ फोरखौ माने जोङो जे जाय दिनखालि मोसौ थुखैगो माने बे दिननि सानसे सिगांहाय जों माने बे फिथाइ सामथाइफोरखौ बुथुमनानै दोनफैग्रोखानाय जायो आरो ओ जेब्ला जोङो मोसौखौ थुखैगोन जोङो बै सान खालि मानो जोङो फुङावनो सिखारनानै बे ओ सिगाङाव नागिरनानै दोनखानाय एबा बुथुमखानानै दोननाय फिथाइ सामथाइफोर खौ माने जोङो मोजाङै सुनानै दुगै स्रां लोबस्रां माने मोनसे आयज जेंआव फिसा फिसा हानानै बेखौ जेनेबा ओ मालाबो सुनाय जायो आरो ओ बेनिफ्राय जोङो मो सौखौ फोथाराव लांनानै बेखौ जामफै एबा फख्रि नाला फोराव दैमाफोराव माने जोङो थुखैहैनाय जायो आरो
औ औ
आरो जोङो बे मोसौ थुखैनायाव जोंहा ओ गोदोनिफ्रायनो जोंहा मोनसे खुगा मेथाइ दंखायो जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था माने बेफोर खुगा मेथाइया मानो जोंहा गोदो गोदायनि फ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ओ। नेम आरो खुगा मेथाइ ओ आरो जों। हा बेजों लोगोसे मोसौखौ जोङो डिगलिटि थानायजों मानो जोङो बुनाय जायो आरो। खौ जोङो मानो बुनाय जायो होनबा थाय। जेन बे बोसोराव माने मोसौनि मोसौना बेमार आजिरफोरा। सोमजिया बेफोरबायदिनि थाखाय जों माने मोसौखौबो बेबायदि बुनाय जायो आरो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मो। सुनियाव जों माने थौ एबा खान्थाफोरनिफाय जों माने ओ हांगार हलुनानै माने हांगारजों थाव गुबै लगायना माने फुथ्था फुननायखौ जों नुनो मोनो आरो। ओ बेबो माने जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे हुदा दंखायो जेरैहाय जोङो बेखौ मानो फुननाय जायो होनब्लाथाय जोंहा माने गोदो गोदाय माने आजै आजौमोननि समाव मानो जेन बिगोमाया मोसौखौ अरनबारिफोरा हगार हरबाथाय मोसा लग्राफोरा जानो नागिरोमोन जेन बिनि बिदि फुथा फुना हरबाथाय जेन जाया बेनि थाखाय माने बेबादि नेमखौ जोङो दासिमहालागै फालिनाय जायो आरो। ओ आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोसौखौ जाय दिनखालि थुख थुखैगोन बे दिनखालि माने जोङो मोसौखौ उदाङैनो हगारस्राना होनाय जायो। बेजों लोगोसे मो-मो खौनि फागाखौ बावनानै सोलायनाय जायो माने गोदान। फागा होनाय जायो आरो बे दिननिफ्राय ओ बेजों लोगो जोंहा मानसिनि बैसागु मानसिनि बैसागुआव जोंहा सानस्नी एबा हप्थासे फालिनाय जायो आरो जोंनि ओनसोल
अ औ औ।
आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेजों लोगोसे लोगोसे जोंहा बैसागोनि सेथि खालाराव जोङो गामिनि रायजो राजा ज जालायनानै माने जोङो जोंनिख्रु गेदेरसिनखौ बोर होयो बोर लायो जेनेबा मान लायो आरो। मान बावो बे बेबायदिनो जोंनिखौ उन्दैनो माने जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय अरनायखौ होनाय जायो। आरो बेजोंनो लोगोसे माने जोंहा बे बैसागो बोथोराव बैसागो नैथि खालाराव जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं नथाय गं गोखा गोखै जानाय होनबाथ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ माने बे मैगं थाइगं जोङो जानाय जायो जेरै खुंखानिफ्राय लानानै दिंखिया ओ खारौ खान्दा बिलाइ बेबादिनो माना मुनि गासै माने मिथिंगायाव जे मैगं थाइगं मोनो माने जों बेखौनो बैसागु दानाव जानाय जायो आरो माने बेखौ मानो जानाय बुङोब्लाथाय बेखौ माने जोंनि ओनसोलफोराव माने जेन ओ गासै माने बर'फ्रानो बेखौ जानाय जायो आ रो जेन बे दानाव एब बा जिनै दानाव जेन ओ देहा देहा सोलेराव जेन बेमारा जे सानाय सुनायफोरारा सोमजिया बेनि थाखाय माने जोंहा गोदोनिफ्रायनो बियो सोलिखानाय मोनसे नेमखान्थि दंखायो आरो जोंहा आरो बेजों लोगोसे जोंहा बैसागुआव जोबोद देलाय मालायैनो माने मोसानो थांनाय जायो बेयाव गोबां रोखोमनि दामजु देग्रा लानाय जायो आरो। जे खाम सिफुं ज था सेरजा थरखा माने बेफोरखौ जोंहा गोदोनि फ्रायनो लानाय जायो।
औ औ
अ नों थांमोननि ओनसोलावबो बेबादिनो बैसागुआव जोबोद गाजा गोमजायैनो फालियो नामा आरो फालियोबा माबायदिहाय फालियो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ बेबादिनो फालियो जोंनि ओनसोलावबो अ जों जोंनि ओनसोलावबो गोदोनि बादिथ जाला गोदोथ जोङो खोनानो मोनदों बा बिजाबावबो फरायनो मोनदों जे गोदो बैसागो औ अ दान सेसिम खुङोमोन होननानै।
औ औ
बादिनो रंजानायनि बेलायाव बो जोङो दानसेहालागै रंजायोमोन। ओमफाय अ उम ओमफाय आं मोनसे रुजुनो सानदों आरो गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागुखौ लानानै गोदोथ उम औ औ गोदो ओ बैसागु मोसानायफ्राव ज ज गामसा बिदिनो हौवासाफोरा गामसा आरनाइ लानानै बिदिनो मोसायोमोन। नाथाय आथिखालाव औ औ आथिखालाव माने बबेबा बबेबा जायगायाव माने हौवासाफोरखौ माने गामसा गाननायखौ आं नुनो थांलिया आरो बारा
अ नंगौ नंगौ ।
औ औ । औ ओमफ्राय दामनाय देनायनि बेलायावबो ओ बबेबा बबेबा जायगायाव खाम जथा सिफुंनि ओ सोलायै बै ओ डिजे डिजे बक्स बा ए लाउड स्पिकार बेफोरखौ लानानैसो मोसानायखौ आं नुनो मोनसै आरो
औ नंगौ नंगौ ।
जाहोना जानांगौ उम ओ बेफोर दामग्रा आइजेंफोरखौ ओ दामनो रोङाबो बेफोरखौ सिफुं बेफोरखौ दामनो गोरों मानसिफ्रा बारा गैबांलिया आम बेफोरखौ दामनो बारा रोंबांलिया आरो ओ जानो हागौ औ जानो हागौ मर्दान ओ जों लोगोसे बेफोरखौ ओ लाउड स्पिकारानो मोजां जागोन बिदि साननानै ओ जानो हागौ मोसादोंबो जानो हागौ नाथाय ओ बेफोर ओ बर' हारिमुनि बेलायाव माने गोहोम खोख्लैयो आरो
अ नंगौ थारैनो माने नोंथाङा बुंनाय बादिनो बियो माने गोदोनि आरो दानि गोबां फारागथि दङ आरो ना बुंनो थाङोब्ला माने जेरैहाय जोंहा गोदो माने गासै माने खुगाजों खुगा जेनेबा गावजों गाव गाससिबो दामजु जेरैहाय - खाम, सिफुं, जथा बिदिनो गंगोना, थरखा गासैखौबो लानानै माने खुगाजों खुगा मेथाइ खनना मोसानायखौ जों माने अबबा लान्दां फोथारा अबबा दंफां बिफांनि सायाव बेबादियाव मोसानायखौ जोङो मि मिथिनो मोनोमोन आरो नङा हबा नोंथां औ माने आथिखालाव माने जोंहा गोबां एडिअ र रेकरदिं तेप बेफोरजों माने मबाइल बेफोरदि माने गोबां मोसानायखौ माने जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरो माने जोंनि थाखाय जोबोद गोहोम खोख्लैयो आरो बेफोर मोनफा मोनफा माने ओ फारागथि होननानै बुंजायो आरो माने अ अ नंगौ नोंथां अ थारैनो माने बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोद जेनेबा ओ सोलायनाय नुनो मोनदों आरो आरो बुंनो थाङोब्ला बेयावनो मोनसेबाव जे जोंहाथ गोदोहाय माने जोङो गावजों गाव खौवाजों खुगा मेथाय खनना बिदिखौ मो सानायखौ बांसिनै नुनो मोनोमोन। आरो आथिखालाव माने जोंहा जेरै बैसागो जों लोब्बा लानानै बैसागोनि जोबथि सान एबा बै गो जोबनायनि उनावहाय जोंहा जेरैहाय स्टेज प्रग्राम जौ बेसेबां बिदि बैसागो जों लोब्बा लाना गोबां बिदि जोंनि खाथि खालायाव माने स्टेज प्रग्राम खुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ
माने बेफोरबो बावैसो बावैसो सोलायनाय आरो माने बेफोर गोदो बेफोरबायादिथ गैयामोन ना ओ बुंनो थाङोब्ला ओ बुंनो थाङोबा बेहाय जोंहा माने गोबां फारागथि नुनो मोनो जेरैहाय जोङो फोरनि माने सेज लोगोसे थेवबो जोंहा उन्दैनिफ्रायैनानै गिदिरसिमहा लागै गेलेनाय बा रायज्लायनाय सावगारि बोनाय, मोसानाय रोजाबनाय गासैबो गाखौबो नुनो मोनो बेफोरबो माने जोंनि मोनफ्रोमबो गियानबो होननानै बुंजायो आरो औ नोंथाङा माने बेफोरनियाव उम बेबादि गोदोनि आरो दानि फारागथिफोराव मा बुंनो सानो एसे फोरमायनो हागोन।
औ औ बिदिनो माने ओ खहानि बेलायावथ‌' जोङो बैफोर बर'नि दामजु खाम, जथा, सिफुं बेफोरखौ माने जोङो ओ बाहायाब्लाथाय बेफोरखौ जों खोमानानै लानांगोन मोनसे समाव आरो मोजा जांनि बेलायाव बुङोब्लाथाय जोङो बेफोर स्टेज प्रग्रामफोराव माने ओ नोंथाङा बुंनाय बादिब्ला ओ बै ओ उन्दै उन्दै गथ'फ्रा मोसायोना ओमफ्राय कम्पिटिसन जायो ओमफ्राय बेफोराव माने स्टेज प्रग्रामफ्राव मोसायोब्ला माने मोनसे माने ओ ओ मा होनो बेखौ गोहो फैयो आरो माने गियि बे स्टेसआव गाखोनाय बे मोनसे माबाया फैयो आरो माने कनफिदेन्सा फैयो बेबो मोनसे माने औ गुबुन स्टेजाव माने गावखौनो प्रेजेन्ट खालामनो हानायनि मोनसे गोहोआ
अ नंगौ थारैनो माने बेफोरबायदि बाहागो लाबा माने गोसोफोरा गोग्गानाय मोनो जेनेबा गिनाय साफिया बेबायदि सोमजियो आरो औ औ माने बेफोरबो जोंनि उन्दै उन्दै गथसाफोरनि थाखाय माने उन्दैल नङा गेदेरफोराबो माने बेफोरबायदि माने मोनफा मोनफा जोंनि थाखाय माने एसे साहस फैयो आरो जेनेबा बेफोरबो जोंनि मोनफा मोनफा जेनेबा गियान होननानै जोङो सानो आरो औ औ औ बुंनो थाङोब्ला जों बैसागो बोथोर सफैनाय लोगो लोगो जेरै बैसागो बोथोराव दंफां लाइफां बिफांनि बिलाइफोराव गोरलै बिलाइ खिलियो नङा होमबा अ बेजों लोगोसे जोंहा जेरै ओ मान्दार बिबार ओमफ्राय औ दाउ खौऔफोराबो गाबनाय जायो बेफोरबो माने जोंनि थाखाय गोसोखौ माने जोबोद मोजां जेनेबा मोजां मोजां खालामो आरो जेनेबा
औ औ दे दे
अ अ दे नोंथाङा फोरमायजागोन दे
नोंथां जोंहा
नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागोखौ माबायदिहाय फालिनाय जायो नोंथां
जोंनि ओनसोलाव
अ अ
औ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो गोदोनि बायदि नंलिया अ जोंनि ओनसोलावबो बेबा बिदिनो फांसनखौ मिथियोना नोंथाङा औ औ बिदिनो ओ मोनफ्रोमबो बोस सोरफ्रोमबो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो फांसन खुङो ओमफ्राय ओ आथिखालावथ सोरखाराबो रांनि अनसुंथाइ होयोना
औ नंगौ थारैनो
बैसागुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बा बबेबा बबेबा जायगायाव बेफोरो गोमालांनो हमबाय नालाय ओ खायनो सरखाराबो अनसुंथाइ होनानै बेफोर बैसागु खुंनायखौ माने ओ मदद होदों आरो
औ नोंथां थारैनो नोंगौ
औ जोंनि ओनसोलावबो बिदि सोरखारनि अनसुंथाइखौ मोनो
अ अ अ
जोंनो फालियो
अ नंगौ
ओमफ्राय बिबदिनोसै हौवाफ्रा ओ बेफोर गोमालांनो हमथोंसै ओमफ्राय बेफोर मान बावनायनि बेलायावबो बा ओ गोदोनि बायदि जोङो ओ उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनायखौ बारा नुबांलिया
औ बेफोरबो माने मोनफा मोनफा सोलायनाय
औ औ फ्राय नों